हेलौ
औ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो
अ बिदिब्ला नोंथांदों आं दिनै सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायनि बागै सावरायनो सादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? नोंजों आं दिनै ओ हेलौ
औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा
औ
ओ अ बिदिब्ला नोंथाङा गावनि जा दिनखौ माबोरैहाय स्टार्ट खालामो बा
सावरायजागोन औ खोनादों
अ हेलौ नोंथाङा आं माबा बुंदों नोंथाङा मोजाङै खोनासं हेलौ हेलौ हेल'। नोंथाङा नोंथांनि सामफ्रोमबोनि जिउनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा एसे एसे फोरमाय
औ औ खोनादों।
हेलौ। नोंथाङा गावनि दिनखौ माबादि स्टार्ट खालामोबा नोंथाङा हाय मा हबि दं नोंथाङा मा खालामनानै मोजां। मोजां मोनो बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा? हेलौ। नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आं सावरायलांनि नोंथाङा नोंथाङा खोनासं।
औ दे जागोन दे।
हेलौ
अ नोंथाङा सावरायदो एसे।
औ हागोन आं सावरायलांनो नोंथाङा खोनासं। सावरायलांनि।
उम। हेल' हेलौ।
औ आंखौ लांनो नागिरदों औ औ।
दे होमबा नों
अ।
बिदि खोनादों। खोनादों खोनायै खोनादों खोन
मोजाङै खोनायासै आं नोंथां एसे नेटनि प्रब्लेम जाबाय।
आंबो नोंथांखौ बारा मोजां खोनायाखै।
अ अ। नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन नामा?
माने आं बुंदोंमोन जे आंनि दिना सानजायो बेखौ बेखौ खोनादों।
औ औ औ खोनादों नों
ओमफ्राय आंनि आंनि सिखारनायनिफ्राय आङो स्नि बाजिसोआव सिखारो। खोनादोंना? बेनि उनावखार सिखारबाय बेनि उनाव। जै मानसिया सरासनस्रा मानसिया जेरै मावो। जेरै मानसिफ्रा जोंज्रा मानसिनि दिननो स्टार्ट जायो दुगैनाय। हाथाय मानजिनाय बेबायदि बिनि उनाव बेफोरनि उनाव ब्रेकफास्ट। खायोना
अ खोनादों नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा।
औ।
नोंथांनि हबिसा मा बुंनो हागोन नामा?
आंनि हबिसफोरा एसेबां बेबायदि गैया एसे एसे। आर्ट खालामनो मोजां मोनो आरो बिदिनो बिजाब फरायनाय बे बिदिनो।
अ अ
नोंथांनि
आंनाबो बेबायदिनो फुङाव हा
औ औ बुं
बेबायदिनो आंनाबो सिखारबाय हाथाय हुबाय बेबायदिनो फुंनि ओंखामखौ जाबाय
औ
ओमफ्राय थ' अ आं सासे फरायसासो नालाय ओमफ्राय आं फरायसालिमायाव थांबाय बेबायदिनो ओजोंहाय लोगोफोरजों थाहैनाय बोथोराव जोंहा ओमफ्राय ओरैनो फरायो आरो दासान्दि आंनाबो मोनसे अ सिफुं दामनो सिखायनायनि एसे हबि जाना दं थ' आं बेखौ सम सम माने एसे एसे दामो ओमफ्राय बिदि इन्ट्रेस्ट नङा होननानै बुंनांगोन आंलाय आर्ट खालामो ओमफ्राय आङो सिगांहाय आर्ट क्लास लादोंमोन आरो ना
औ
ओमफफ्राय दा दायो लाला नाथाय सिगांह लाायोमोन एसे इन्ट्रेस्ट दं आरो आंहाबो
औ आंबो बेफोराव एसे एसे इन्टारेस्ट दंमोन जेब्ला उन्दै उन्दैमोन अब्ला आंबो बे क्लास लादोंमोन आरो आगोल
बेबायदिनो ओ औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोनलायो
अ माने आथिखालनि आथिखालाव नोंथांनि जिउआ माबोरै सोलिगासिनो मोजाङैनो दंना नोंथाङा
आथिखालनि मोजाङैनो सोलिगासिनो सोलिनायाथ' बेबायदिहाय जेबो उसुबिदा जायाखै मोनथामनि आइ
आंनाबो बिदिनो मोजाङैनो सोलिगासिनो नर्मेलिनो दं
उम नोंथाङाहाय दावबायनो मोजां मोनगोन ना मोना
दावबायनोथ' गासिबो मानसिया मोजाङानो मोनखायो आंनिबा आंबो मोजाङानो आंबो मोजां मोनो नोंथाङा मोजां मोनोजानांगौ
दावबायनायाथ' आंथ' जोबोद मोजां मोनो मा होनो लोगोफोरजों दावबायनो न'निफोरजों दावबायनो दाथ' जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेबायदिनो न'आव थानायानो जायो बांसिन बेनिखायनो जेब्ला मालाबाफोर दावबायनो मोनोबा नाथाय जोबोद गोसोफोरा मोजां मोनो आरो ना
औ
उम नोंथांनि आ जा सोलोंथाइ बे माबायसाहाय सोलिगासिनो
सोलोंथाइया मोजाङै सलिगासिनो आं जेसेखिनि हायो बेबदि फरायगासिनो दं बेबायदिनोसै आरो
औ
नोंथांनिया
आंनाबो मोजाङैनो सलायगासिनो आं जेसबां हायो आङो सोलोंथाइ लानो नाजागासिनो आरो मानोना दानि जुगगाव सोलोंथाया जोबोर गोनांथि होननानै बुंजायो।
उम
आरो आजिखालि बहुत ओ कम्पिटिसन जाबाय आजिखालि गासैयावबो ओ कमपिटिटिभ एगजाम लानाय जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ
औ औ दानि दानि जुगावहाय बेसेबां फरायबाबो नोंथाङा फरायनायानो जोबहैया माने जेसेबां हायो एसेबां फरायनांगौ हायोबाथ' कम्पिटिसनानो बुहुत बारायबाय होननानै बुंङो।
बुहुत बारा जाबाय औ माने गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन बेबायदि जागासिनो
औ
आरो बेफोर टपिकनि अनगायै ओ आथिखालाव उम माने जों गार्लस फोर स्पेसियेलि स्किन केयार रबोट खालामनो नोंथाङा खालामो नामा स्किन केयार
औ नोंथां
अ
बेनि गेर आङो ना दा दानि जुगाव स्किन केयार फोननाय थां इमपर्टेन्ट होनाखाय
इम्पर्टेन्ट अ खालामनांगौ
आरो बाहेरायाव
बयनिबो थाखाय गार्ल्सफोरनि थाखायल' नङा बाट गार्ल्सफोर बांसिन खालामो
औ औ औ
औ
आं आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बुंनो ओ थाङोब्ला जों स्किन केेयारखौ हराव खालामो मानोना हराव उन्दुनायनि सिगां आरामसे मोखां हरै सुनानै होरिनानै गेनगेर खालामबाय ओमफ्राय उन्दुबाय ओमफ्राय होमबाना उनाव फुङावहाय ओमफ्राय माबाबाय बिदि होनना बुंजागोन आरोना आरो सानस्क्रिन लागायनायाबो जोबोरै गोनां जोंनि थाखाय दाना
ओ आरो जेला जेला बाहेरायाव थाङो
अ दानाथ' आरो गरम बोथोराव मोखाङानो खामजोबो ओंखायनो सानस्क्रिन लागायना लागायथारनांगौ आरो ना नोंथाङा लागायोना लागाया
लागायो जेब्ला बांसिनानो जेब्ला बाहेरायाव थाङो जेब्ला साननि रोदानो आंनि मोखाङाव नांगोन अब्ला बे माने स्किन डेमेज खालामना नोंनि बिगुरखौ बया खालाम गाज्रि खालामनो हानाय। स' बेखायनो सानस्क्रिन जाब सानस्क्रिन लगाय लगायनांगौ आरो आंथ' लगायो
अ औ औ बेबायदिनो आंबो बिदिब्ला दिनै रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ दे फोजोबनोसै
औ दे गोजोन्थों
औ गोजोन्थों